हेलौ।
हेलौ।
औ।
खनाखै नामा।
आंनि माथोखौ खोनादों ना खोनायाखै हेलौ।
हेलौ।
अ खोनादो खोनादों।
अ औ दासो खालामदों। नेत गैया खोमा नोंनिया।
नेदा आंना दङ'मोन आं दानिसो लोगोजों रायलायखांबाय।
अ। दे बुंलाय।
माने नेटा गेजेर गेजेर दाननाय थाङो दे।
उम उम एसे गोसा गोसा बुंहा नोंनिया माने बिराद फिसा फिसा साउन्दा फिसा फिसा फैदो।
गोसा गोसाखौनो रायलायखायो आङो। ओमफ्राय जोङो मानि सायाव सावरायनो होनदोंमोन। ग्ल'बेल वारमिं।
औ औ औ।
दा बे जिथु दुंखावनाय नङा होमबा। बोथोरा मोनफ्रोमबो बोसोर मोनफ्रोमबो बोसोरनि उन उन गुदुं दुंनाया जोंना मा जागासिनो बांबोगासिनो।
औ।
बे बांबोनायनि मोननैसो जाहोनखो नों फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ औ।
दा मानो बांगासिनो दोङो गुदुङा मानो जागासिनो दोङो दा बे गुदुं जानायनि खारनाव जोंहा मा मा खहा जागासिनो दं। मोननैसो जाहोन
आं जिखिनि मिथियो बेखिनिखौ बुंनो सानदों।
दे बुं।
जेनेबा दाथ' माने बांद्राय पपुलेसननि बारायनायाव मानसिफोरा बिफां लाइफां थानो जायगा गैयिनि जेनेबा बिफां लाइफां दानफायनानै हाग्रा बंग्रा दानफायनानै जेरावबो थानो ला सै माने जायगा नायगिरनानै। माने थानो जायगायानो गैया जाबाय नालाय फरेस्टफोरफोरखौ बा हाग्रा बंग्रा फारसेनिफ्राय दानफाय दानफायजोबनानै थानो जायगा लाबाय आरो बय ओं। बिलदिं लुदो सोरबा न' लुदो। सोरबा इन्डासट्रि लुदों औ।
औ।
बेनिफ्राय ओ बे-बेबो मोनसे जाहोन बेफोरनिफ्रायबो ओ बिफां लाइ बिफां लाइफाङासो जेनेबा जोंनो अक्सिजेन होयो जेनेबा एफोरो बेफोरखौ दानफायनानै ओं बेफोरखो दानफायनानै जेनेबा बेफोरखो बिफां लाइफां दानफायनायाबो मोनसे रिजोन आरो ओ दा जोंनि दानि मुगायाव जेनेबा टेक्नलजिनि मुगायाव इन्डासट्रि इन्डासट्रिसफोर बानायनाय बा बेयाव खामानि मावनाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा बा बे जोंनि गारि मथर बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोराबो माय आबहावाखौ बिराद गुबुंले खालामो आरो बेबो मोनसे जाहोन ओ ग्लबेल वारमिंनि। ओ आरो इदिनो मा होनबावगोनथाय दङ' बिदिनो बुहुद दा रिजोनट माने दानि दाबै औ।
दा थारमाने दारिमिन मुगा नालाय बे दारिमिन इन्डासट्रियेल जुग नालाय ओंखायनो मोनफ्रोमबो दारिमिनखौ सालायनो थाखाय जोंनो खनियारि मुवानि गोनांथि जायो नङा होमबा? दा बे जिबियारि खनि मुवाखौ फोरखौ सावब्ला बेयाव गोबां उखुन्दै ओंखारो। नङा होमबा? कार्बन डाइ अक्साइद ओंखारो। जाय जोंनि बे हालुरारि दुंखावनायखौ बांहोयो नङा होमबा? फारसेथिं आरो बेबो मोनसे जोंनि बे गारि मटर बा बा बाहायनाय बे गारि मथर बाहायनायाबो बांबोगासि दङ नङा होनोमबा?
औ नंगौ।
दा बेफोरफोरखो होबथानायनि मायबा मोननैसो जों माबा राहा सावरायनो हागौमोन नामा? दा जों माबायदि होबथानो हागोन दा जोङो बेफोरबायदि दुंखावनाया जे बांबाय एबा मोनसे समावथ' सुबुं माहारिया थांना थानो उसुबिदा जागोन नङा होमबा? दा बेफोरखो जोङो थानोब्ला जों मा खालामनांगोन बा बिनि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ औ औ दाथ' मेन जाहोनानो जाहैबाय पपुलेसननि बारायनाय जोंनिया दा टेक्न'लजिनि मुगायाव औ। आं साइन्सनि मुगायाव जेनेबा मा?
पपुलेसन बारायनायखो माबायदि
उम अ अ बेनोथ'। बांद्राय जेनेबा आजिखालिथ' थैनायनि हाराबो एसे खम जासै आरोना। दाबायदि माबायाव जेनेबा दानि जुगाव बेराम आजारफोरखौबो इजिलि नायनानै फाहामनो हागोन जाबाय आगोलनि बायदि माने जानला मोनला थैलाबायला। मिथिजोबखानाय जा जोबबाय गासैबो मेदिसिनसफोरबो मोनग्रा जाबाय ओंखायनो माने थैनायनि हारा एसे खम आरो ओंखायनो मानसिफ्रा बाराद्राय जालांबाय ओमफ्राय दा बेखौ होबथानो होन होबथानो थाखायथ' राहा दङ आंनि बायदिबाथ' जेनेबा ओ माबानि मानसिनि जोनोम जानायनि हार हारा खमायनांगोन आरो ना बेखौ होबथानो थाखाय आंनि बायदिबा जेनेबा फेमिलिफोराव गथ'फोरखौ सानैनि बारा खांनो मोनै बिदि रुलस खालामबाथाय मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो ना।
मा होनो सुबुं अनजिमा खांनायखौ मोनसे माबा लिमिटाव लाखिनांगोन आरो न
औ लमिदयाव लाखिनो थाखाय माने ओम
दा बे मोनसे सुबुंखौ नाव थानायानायनि राहा
औ बे मोनसे राहा जाय हैबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आरो मोनसे गाहाय मोनसे माबाया जाबाय आरो बिफां लाइफां गायनांगोन जोङो जों जेसेबांनो बिफां लाइफां दानो बिनिख्रुइ बांसिन जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन अब्लानो माने मा कन्ट्रल जानानै थागोन आरो जोंनि माबाया आबहावाया औं नोंथाङा मा सानो एसे बुंनो हागोन ओम
मा होनदोंमोन
माने नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा बेनि सायाव
दा बे बिफां लाइफां गायनांगोन नाय बाथ्रायानोथ बिफां लाइफां गायना दोनब्लानोथ' जाया बिफां लाइफां फ्राथ गायना दोनो बेयाव गोबां हासार होनांगौनि बाथ्रा थायो दा बे बिफां लाइफांखौ जोथोन लानांगौनि बाथ थ्रा दङ बिफांखौथ' गायनायाथ' बयबो गायो नङा होमबा बहाबा माबा मोनसे फुजा जाबाबो बिफां गायनाय हाबाफारि लाना बिफां गायनाय जायो बबेबा मोनसे जायखिजाया माबा मोनसे अनुस्थानिक बा माबा मोनसे फोरबो फालियोबा माबा मोनसे मिथिं खुङोबा बिफां गायनायनि मोनसे माने आबहावाखौ सरैखा खालामनो थाखाय बिफां गायनाय जायो बेखायनो बे बिफांखौ गायनायनि मुङाव गायनाल' दोनोब्लाथ' बिफाङा जौगानाय नङा दा बेखौ बिफां गायोब्ला बिफांखौ जोथोन लानांगोन हासार होनांगोन दै होनांगोन नङा होमबा दा जोंनि गोरोन बिसोर जे बिफांखौ गायनांगोननि नामाव बिफां गायफ्लानानै दोननाय मोनसे फाव थिना खालामनायसो जायो थारैनो बिफांफोर द बुंनो थाङोब्ला दा जोङो बिफां गायनायनिख्रुइ जोङो जुदि बिफां दानफायनायखौ खम नाय्ला जोंनि बे बिफां लाइफां दाननाया ओरैनो जागोन आरो दा जोंनियाव बांसिनै जोंनिया बिफां लाइफां दाननायासो गोहोम गोग्लैगासिनो दङ फरेस्ट बा हाग्रामा ओनसोलफोर नङा होमबा गुबै जाहोना बेनो
औ
मेन जाबाय बिफां लाइफां दानफायनायखौ बन्द खालामनांगोन
औ औ
आरो डिजेल पेट्रल बाहायनायखौ नांगोन माने जोङो जाय गारिया पेट्रलजों खारो जाय गारिया डिजेलजों खारो बे डिजेलजों खारनाय पेट्रलजों खारनाय गारिनि बाहाय जोङो चार्जार बा कारेन गारि होनना जों
ओम
बाहायोब्ला फारसेथिं दारिमिनारि जौगानाय बे दारिमिनारि जौगानायखौथ जोंनो नांखागोन नङा होमबा जिहेथु जोङो सुबुं सोदोबया जौगा